हेलौ।
हेलौ औ नोंथां
खोनादो ना
खोनादो
उम होमबा जोंनि नेटवर्कफोरा मोजाङानो
मोजां मोजां
उम ओमफ्राय माथो खालामबाय दं दालाय
आंहा नै ओ ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरलाबायदां
लाहार फाहार जाबाय नामा
औ
मा संनो नागिरदो नोंथाङा मा ओंख्रि
आंना ओंख्रिखौ स खोनथाबा नोङो दा बिराद जानो लुैगोन दै बेखायनो खिनथाया सानदोंमोन आं
खोन्थादे खोन्था जोंनाबो गोथावखा दिनै
ओइ आंना माबा थारुनसो दाउ बयलार
उम थारुनजो दाउ उगुफुरफुर फुरगेवगेव
औ गुफुर फुरगेवखौनो आं सानदों माने दाउआबो गोफोर थारोनाबो सिङाव गोफोर ओमफ्राय
अ जागोन जागोन नोंथां उम थारैनो नों मा खाम मोनस मोनसे खामानि माव बेदरखो एसे रुनानै लादो इख खोबो एसे रुनानै लादो ओमफ्राय हालदै सालदै होनांला गदथाय मिलायनानै जादो ओमफ्राय लास्टाव
औ गोथाव जागोनफा
बिराद गोथाव जागोन अखल संख्रिल' हो जेब्बो होनाङा
ए बानलुलाय होनांगौ ना नाङा?
बानलुखौ दा नों जानो हाया नोंनि सायावसो डिपेन्ड खालामसिगोन बे
औ औ औ ना होमबा बिदिनो खालामनांसिगोन
अ मोनसे खोथालाय नोंथां
औ मा खोथामोन नोंथां
नोंसोरो मुखिजाहाय मा मा इदि बेरायनो लागा जायगा दं
धोइ जोंनाव गामियावहाय जेब्बो गैया
माने खाथियाव आरो बिएड कलेजफोर दंना गैया
आद गैया जोंनि खाथिआव जेब्बो गैया
बिएड बिएड कलेज गैया
गैया जोंनि खोथायाव गैया बेसां गोजान जायो जोंना
बक'आव ना गवालपारायाव मोनसे दों खोमा दस दु
अ बक' आवसो दङ'
बख'वना गभमेन्टना जिउनि आन्दाराव
औ
सिनायो नामा नोंथाङा
औ सिनायो
अ आतसा
हाबफेरनो मोनाखै
उम
नाथाय बेफोराव माबा गैयानो?
उम नोंथाङा दा पि ओइसडि खालामगासि नामा
सानदोंमोनहाय मा जायो उनफोराव
आदसा टपिकफोरालाय मा चुस खालामखो
आं हा थुनलायसो।
अ आटसा मोजाङानो दे थुनलाइफोरखौ मोजाङै नाय बिजिरनानै माबादेर लिरथुम खांनानै आरामसे फिउचार जेनेरेसन बिनि थाखाय जरा जमा खालामनानै दोनदो।
औ
गोमालांजोबसिगोन नालाय थुनलाइफोराबो
औ औ दे बेखौनो सानदों। ए माबा लिरनाय थुनलाइ।
अ लिरनाय थुनलाइ मोजाङानो हायोबा खुगा थुनलाइफोरखौबो लानो हायोमोन ना
औ खुगाथुनलाया ओरैनो बेकग्राउडल' थाफागोन खोमा
सोफाखानांगोन खुगा थुनलाइफोरानो फार्स्टआव फैनांगोन बेनि उनावसो लिरनाय थुनलाइया फैगोन
औ गारनो हायाना बेफोरखौ दालाय नोंथाङालाय मा खालामबाय थादो ओरैनो?
ओरैनोथ' ओरैनो दा आं थानायखौ होनदों ना एस ए लाइफआव होनदों?
औ जेनेबा दायो मा खालामबाय थादों लाइफ आव फरायबाय थादों ना मादों?
बिदिनो कम्पिटिटिभफोरनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो
औ
साख'रि नांगौ साखरि नागिरगासिनो साखरिफोरखौ माला मोनगोन बुरैलांनोसै बैसोफोर बो बारग'लांनोसै माबोरै जाखोथाय
औ
इसोरासो मिथिसिगौ।
बिदिनो मानसिनि जिउ याव
उम
मायबा मोनसे मोननो थाखायनो बिराद गोबाव नाजानांगौ जायो खस्थ' खालामनांगौ जायो। बे
ना गोरानानो माथो बिदैबो दैला
आथिखालाव ना गोराना इसेबां थाब बिदै दैलालै नोंथां।
ओम थिगखौनो बुंदों नोंथाङा।
बेसो मारै ना गोरानाबो बिदै दैनो
नोंथाङा मा मैगं सायगासिनो ना मा जाखो?
औ
ओमफ्राय बुंदो माबा मोनसे
मा बुंनांगौ नोंथां सोंदोलाय आं बुंग्रा जानोसै
अ' सोंनांसिगौ होमबा आं मेखौनो मिथि मिन्थिनो लुुबैदोंमोन जे नोंसोरनि जायगाखिजाय माने बिदिनो फेमास जायगा मा दं जायखौ माने एकदम लकेट खालामनानै जों दाइ थांनो हायो जे फेमास जायगा माने।
बेबायदि नायोबा जोङो माखौ बुंना हागोन होनदों जोंनि। खाथियाव थानाय सिरि सिरि
हो
नोंथांनि माथोआ मोजाङै फैयाखै मबाइलखौ मोजाङैला नोंथाङा।
सश्रितज हाजोखौ होन्दों।
माहाजो?
सिरि सलज ह जवा
सिरि सिरज हाजो?
उम सोर सोर बाहारा
सिरि सिरज हाजो। आदसा आं खोनाफेराखै माबे हाजो एरिया जायगा नामा?
हाजो बेयो बेवहाय माने गोबां मन्दिरफोर बायदिसिना दङ आरो।
अ नै नोंसोरनिखिजाय गवालपाराखिजाय मोनसे बेसेबा ओ बेसेबा हाजार शिब लिंग थानाय मोनसे माबादों होननायखौ मिथिग नोंगो?
औ बेवहायनो दङ।
बेवहायनो ना बेसेबा हाजार शिब लिंग दंना बेयाव?
औ बेसेबा हाजार हाजार माने कौति हिसाबसो दं नामाथाय मोदायफोरानो।
फुलिंगु दं होननाय खोनादोंमोन आं।
औ औ बेवहायनो दङ। फैल फैगोन नामा नोंथाङा औ।
माने आं एगजामफोरा जोबस्र जोब्बाथाय बेरायनो सानदों बेखायनो आं माने खबर लागासिनो आरो। बेखाय बबेखि मा माने फेमास जायगाफोर दं। थांनानै नायहैनो लुगैदों आं माने उम।
दा ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आरोबाव मोनसेखौ बुंनो हागोन जे जों रिसुरया हाजो
मा होनदो?
रिसुरिया हाजो।
डिग्रि सरिहाजो?
बेसरि
मोजां खोनायाखै नोंथां।
टुक्रेस्वरि हाजो होनदों नों
थुक्रेसरि हाजो। आतसा।
औ बेहायबो बेहायबो मन्दिरानो दङ।
थांगोन र।
औ बे हाजोआवबो मन्दिर दङ ओमफ्राय बे मन्दिरावहाय हाबाबो होयोे बेदि बेथ
थांनांगोन र बेरायनो।
औ फैदो मलााबा बेरायफैदो।
ओमफ्राय ओरैनो नखरफोराव माबोरै खबरफोरा?
थिगानो।
मोजाङैनो दं।
ओमफ्राय नोंसानिया लबर बागाना माबोरै दं?
दङ थिगानो न जाल आरो मा जानांगौ जेबो जायाखै मोजाङानो।
बे लहरा खा थियाव थाबाथाय माने बेमार जानायनि चान्स थायोनो माथो?
उम बेखौथो आङो य मोनथिया।
माने बे बिफाङा माने कार्बन-डाइ-अक्साइड गेसो दिहुनो खोमा गेसखौ?
बे बायदि कार्बन डा दिहुनो माने बिदिथ' नङा आरो जेनेबा लबारा बिफाङा। बिसायो आ आ
बिनि उन म नोंसे गोरलैबा आरो
मोनामनाया एसे बोरैबा ओमफ्राय माबायाबो इनि बारहावाखौ जाबाय थानाया बबो मोजां नङा होननाय खोनादों आं माने
इ मा हाबा बेनो जागोन जे ब बिनि आथाया गाज्रि मोनामो खज गा ब
ओ माने बेनिफ्राय लेथ्रा गेस ओंखारनायफोरा माने मानसिखौ बेमार खालामनो हायो खाथिफोराव गायना लानाया मोजां आरो बोरैबा साननो थाङोबा दा खिन्थु अ नोंसोरनिखै नोंसोरनि जायगायाव माने बे लबर बिफांखौ फ्रायानो गायोना
औ फैसानि थाखायनो इनकामनि फिथाइ
बेनो सोलियो नालाय
औ माने खायफा मानसिया बेजोंनो जानानै थांनानै दङ बेजोंनो बिराद माहाजोन जानायखौ नुदों खायफा मानसिखौ बेबायदि आरो नोंथां
उम ओ जोंनि खैजाय दा गय बिफांखौ बांसिन गायोना
औ औ
गय बिफांफोरखौ गायो जोंनि खिजाय जेरै गय बिफां हो
बेनो म बेख जाय
नोंसिनि नाव लबर बिफाङा माबा प्रायरिटि ओमफ्राय जोंनाव गय बिफाङा गय जाया नामा नोंसिनिखैजाय
बेयो जायो जानाया ओमफ्राय गासिबो लबरखौनो गायनानै देखायबाय नालाय गाससिबो बेखौनो गायो
गययाव मानें मोनसे समाव बिराद गोजान फैदोंमोन नना गय म फैलाजोबो माबाजोबो बे दि माने बांसिन गय गायनायखौ गिनानै दंखियो आरो द
हेल' नोंथां नोंनि मा थोखौ मोजाङै खोनायासै दा दसे उनाव हरथ'नोसै नामा समाबो जाबायना हेलौ अ समाबो जाबायना दा दसे उनाव हरथ'सै खोमा खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
दे खुलुमबाय होमबा दोन्थ'नोसै गोजोन्थों
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां